औ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंदों नोंजों आं मोनस से आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां। आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ नोंथांनाव आं दा सोंनोसै औवा आरो दंफांखौ मा मायाव बाहायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ औ हागोन थारैनो हागोन।
दे
औ अब्ला नोंथां आं एसे फोरमायनोसै ना जाखिनि रोंगौ
औ
बेनि उनाव माबाफोर थालाङोब्ला नोंथाङा सावराय नोंथाङा फोरमायफिनब्लानो जाबाय ना
औ
अब्ला आङो गिबियाव औवानि बाहायनायखोनो फोरमायग्रोनसैना नोंथां। जोङो औवाखो मा मायाव बाहायोना
औ
दा औवा होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंहा ओ बर' समाजाव बा बर' समाजनिखोनो बुंसै आं ना? औवा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर' समाजाव जोनोम जानायनिफ्राय थैनाय थिं जोङो औवा जों जोंहा एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो दङ' ना नोंथां जेरै ओ गोदो गोदाय जोंहा मा खालामोमोन औ नोंथां। गोदो गोदाय जोंहा गथ' जोनोम जायोब्ला ना गथ'नि बै नारिखौ हानो थाखाय जोंहा औवानिफ्राय जोङो बै गोबा मोनसे जिरना दिहुनो मोन जे बेखौ मा होनोमोन खाथि माला ना मा होनोमोनलै? नोंथां आं एसे बावगारबाय बेखौ। आ औ बिदि हा बिदि दिहुनना जोङो बै नारिफोरखौ हानाय जायोमोन आरो नोंथांना। मानोना गोदोनि समाव जोंहा मेडिकेल बायदिसिना गैयामोन नालाय ना। ओमफ्राय बिदिनो बिनिफ्राय जोनोमनिफ्राय लानानै जोंहा थैनायसिम जेरै जोङो ओ मानसि सासेया थैयोब्ला जोङो मानसिखौ दैखोना लांनो जा जोंहा सां बानायनाय जायोना मा होनो मोनलाय बिखौ औ बिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो लोगोसे जों मानसि सावनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो बांसिन बर' मानसिफोराना थां आरो बेफोरनि अनगायैबो नोंथां ओ औवाखो जोङो बायदिसिना खामानिफोराव बाहायो जेरै जोंहा ओ ना गुरनो थाखाय जोंहा जेखाय ना नोंथां बेदिनो ना लानो थाखाय जोंहा खबाय बिदिनो ना सानो सेन खखा बायदिसिना बानायोना नोंथां।
औ
दा बेैफोरखौ ना हमनायाव जोङो बाहायो बेजों लोगोसे जोंहा ओ ना हमनायनि अनगायैबो जोङो बै जेखाइ खबायफोरखौ जोङो हनानै बाजारफोराव फाननानै बायदिसिना रांखान्थि आयदायाव जोंहा मुलाम्फा मोननो हायोना नोंथां बेफोरखौ आरो लोगोसेनो जोङो माइरं सालिनाय माइ जावनायफोराव जों माइरं जावनायफोराव जोंहा आ जा आइजें बाहायो दाला बर' सुबुंफोरा औवानिफ्रायनो बानायना लायोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा-हाल एवनायावबो जोंहा औवाखौ बाहायो जेरै जोङो मोसौ बुनायाव जोंहा लावथि लायोना बे लावथि खौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायोना थां आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा दंबयो जेरै जोंहा बर' सुबुं होनना बुङोब्ला गोदो हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुङोमोन ना नोंथां। दा बैफोराव जोंहा बायदिसिना दासिमबोहालागै जोङो न' बां बानायनायफ्रावबो जोङो गोबां औवा बाहाय ना नों थां जेरै जोंहा न'नि खुन्था निफ्राय लानानै बेरा दुमनाय बा उखुमनि मान्लिफोर खामिफोर सैनायाव ना नोंथां। बैफोर गासिबो बुस्थुआवनो जोङो औवाखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसेनो दानि जुगाव जों नुनो मोनदों मा ओ औवाखौ थोंजोङै जोंहा दाननानै बायदिसिना फ्राव फाननानै जोंहा रांखान्थि आयदायाव गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जों दा नुनो मोनो ना नोंथां
नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जों आरो मिथिनो मोनो मा जोङो जा लिरनाय खाखोर आरो फरायनाय बिजाबफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां औवानि जा बेयाव बिनिफ्राय बानायनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंहा मा होनो बेखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजोफोरा हिसान दायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बै सि दानायावबो जोंहा साल खुन्था नांगौ जायो जोंनो बे साल खुन्थाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायना लानाय जायोना नोंथां
औव नंगौ
औ बिदिनो जोंहा माइ आबाद बायदि आबादफोर मावनायाव जोङो आबादखौ मोसौ बोरमानिफ्राय रैखा होनो थाखाय जों मा बेरा दुमनाय जायोना नोंथां बै बेरा दुमनायफोरावबो जोङो थारैनो औवाखौनो बाहायो आरो आरो बेजों लोगोसे गोबां खामानियाव बाहायो जोंङो औवाखौ ओमफ्राय जेखाइ खबाइजों थाबाय लोगोसे जोंहा माइ खायनो थाखाय जोंहा उखेन बानायोना नोंथां
औ
बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन जोंहा जा जोंहा उन्दुनाय बैसां बेखौबो जोंहा औवाजों नो बानायना लायोमोन
उम
आरो बेजों लोगोसे दा आं बिदिनो गोबां रोखोमाव औवाखौ बाहायो दा आङो नोंथांनो एसे दंफांनि बाहायनायखौबो एसे फोरमायनोसै ना नोंथां औ दा दंफां होनना बुङोब्लाथ' जोङो दंफांखौ ओ दंफांनि जोङो आबाद मावनानैबो जोङो बायदिसिना खामानि मावनो हायो जेरै जोंहा बैग्रि दंफां नि आबाद बा थाइजौ खान्थालनि आबाद मावनानै जों बेफोरनि खान्थाल बोग्रिफोरखौ जों बाजाराव फानना गोबां रांखान्थि आयदायाव मुलामफा मोननो हायोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मा खालामो ओ दंफांनिफ्राय जोङो काट बानायना जोङो बायदिसिना जोंहा जिरायनाय सियार बिदिनो फरायनाय ओंखाम जानाय टेबोल डेक्स बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बिदिनो ओ दा आथिखालनि जुगाव गोबां महरगिरिफोर ओंखारबाय दंफांनि दंफांनिफ्राय जोंहा महर दानो जेरै मानसिनि सावगारि बायदि सावगारिफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्राय मुसुखा बानायनाय नुनो मोनो ना नों नोंथां दाननानै दानख'नानै औ आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मा नुनो मोनो दंफांखौ जोङो हाखावना काट बानायनानैबो जोंहा बैफोर काटफोरखौ बाजारफोराव फाननानै रांखान्थि आयदायाव मुलाम्फा लानायखौ जों गोबां नुनो मोनो ना नोंथां आरो खोनादोंना नोंथां नोंथाङा आरो बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा ओ जेरै जोंहा न' बानायनायखौ जोंनो थिं दोसथाबनाय समायाव जोंहा काट नांगौ जायोना उखुमाव केन्सिफोराव जोंहा बै काट फोरावबो जोङो मा थोंजोङै जोहा दंफांखौ बाहायाबाबो जोंहा काट बानायना बाहायनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला दंफाङा जोंनि दंफां आरो औवाफोरा जोंनि सुबुंनि जिउआव जोबोद एंगारनो हायै मोनफा मोनफा बाहागो ना बेफोरखौ जों खामानियाव बाहायनायजों लोगोसे बेफोरो जोंनो दंफां लाइफां बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेसबो होयोना नोंथां बेफोर गेसफोरखौ जों मोनो थोंजोङै दा बेफोरनो आरो नोंथां ओमफ्राय दा आं नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लुगैगोन दंफां आरो औवानि बाहायनायनि सायाव
औ औ हागोन। जे नोंथाङा एसे आगोलावनो फोरमायलांखाबाय जे औवानि बागै थ' आंबो दा औवानि बागैनो फोरमायग्रोनोसै जे जों औवाखौ मा मा खालामो जे फास्टाव जों उवाखो खो बिनि फेदा ओंखारनायखौ जों गायना लायो। गायनायनि उनाव बिनि गोदोर जानायखौ नुयो बेनि उनाव बेयो गोदोर जायोब्ला अब्ला बेखौ जोङो बायदि बायदि खामानियाव बाहायो जेरैहाय न' लुनाय बेरा होनाय आरो बायदि बायदि। माबायावनो बाहायनाय हायो जेरैहाय जेखाइ जेखाइ हेबनाय आरो खबाइ खखा बेफोराव बा हायो जों जेखाइ बायदि औवाखौहाय ओमफ्राय आरो बायदि बायदि दंबावो जेरै जोङो माइ फोथाराव दुब्लियाव माइ गायबाथाय जों बेवहाय मोसौ बा बोरमाफोरखौ जोङो
होबथानो थाखाय जों बेवहाय बेराबो होयो औवाजों आरो बायदि बायदि जिरादबो बानायनाय हायो जों औवाजोंहाय जेरैहाय नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे मानसिफोरखौ मानसि थैनाय खौहाय जोंनो बाननो थाखाय औवाजों औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेखौ नोंथाङा बुंलां खाबाय एसे आगोलावनो औ नों बेखौ जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जेरै सानद्रै माइरं जावनो थाखाय जे सानद्रै आरो दालाखौ नांगौ जायो जोंनो बेफोर खौ औवाजोंनो बानायनाय जायो बेफोरखौबो। आरोहाय मानसिखौ सावनायखौबो होनखाबाय नोंथाङा ए से जागालाव'नो जों औवाजों बानायो होननानै औवाजों सावो होननानै गाव नंगौ बेबो औवाजोंनो सावो आरो दोंबावो बायदि बायदि जों बानायनाया आरो बा थोनि बेराबो बानायो जों औवाजों औवाया बेलेग बेलेग माबानि दोङो जेरैहाय औवा बरखा जाथि औवा आरो बेेलेग बेलेग औवाबो दोङो। दाउआबो होननाय दोङो। जे जों बाथौखौ बानायनाय जायो जाथि औवाजों बानायनाय जायो जोंहाय बाथौखौहाय। आरो जेरै खरखा जों जोङो माबा खरखा खरखाजोंहाय औवा बुरखाजोंहाय खरखाबो बायनो हायो आरो जाथि औवाजोंहाय सिफुं बानाय जोङो जे सिफुंखौ सिफुंनि बेलायाव बुंलांनोसै आङो। सिफुंखाय सिफुंखौहाय जोंनि नांगौ सेबां जखननि दं फांखौ हाना औवाखौ हाना लानानै बेखौ नांगो सेबांनि लायो जेरैहाय गुदुंङा मोनबा थायो सिफुंङाव बेवहाय मोनबा बानायनानैनायनि उनाव बेखौहाय सारायाव होयो जेब्ला बेखौ रुखाङो अब्ला बेखौ सान्दुङाव होयो। जेब्ला बियो रानो बिब्दिनो सोरबाया खेराइ मोसानायाव बा हायो बा सोरबाया बैसागु गामि ओनसोलनियाव बेफोरबादियाव बाहायो सोरबाया आरो फैसानि आंखालाव सोरबाया फानोबो बेफोरबायदि आरो जाय सिफुंखौ बेफोरबायदियाव बाहायो आरो
बायदि बायदि दोंबावो जेरैहाय खामावबो बाहायो जों औवाखौहाय आरो आगोलथ' जोंना बिसना बेफोरबायदि टकटानि गैयामोन बांसिनानो औवाजोंनो बानायोमोन औवानिनोमोन दाबो सोरबा सोरबाया औवानियानो दोङो जेरैहाय बेलेक बेलेक जायफोर सोरनावबा सोरनावबा नुयो जे
औ
औवा थांनो उन औवानो बिसनायाव उन्दुयो औवानिनो बेरा बानायो दाबो सोरबाया सोरबाया औवानि दोंफ्रामजोबो माने इमानबोथ' माबाजाथ्रायाखै नालाय सोर सोरबा औवानि बे दाबो बेखिनियानो आरो औवानि बागै बुंनाया दा आं टकथानिनि बागै बुंगोन खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
औ आं दा थकथानि बागै टकटानि बागै बुंनोसै जोंहाय टकटाखौहाय फार्स्टावनो बिखौ फुलिखौ गायो गायनानै बिनि गोदोर जानायखौ नुयो जेब्ला बियो गोदोर जायो अब्ला बेखौ हाय जों हानानै न' पाका बायदिसिना खिरकि बा दरजा बेफोर बायदियाव बाहायो टकटाखौहाय आरो बायदि बायदि जे उलार बानायनायाव बाहायो जोङो दिंखि बा हिसा हिसानावथ' बाहाया जे उलाराव बाहायो आरो दिंखियाव बाहायो आरो गुबुन गुबुनबो दंबावो जे टकटाखौ बाहायनाया जे जों टकटाखौहाय बा बाहायबावो जे बिसनायाव बाहायो टेबोलाव बाहायो। सेराव जनायाव बेफोरबायदियाव बाहायो टकटाखौहाय टकटाजोंनो बानायो नालाय आरो जे
अ जों मायबा मोनसे बाङा हालायनायबा जों नुयो टकटाजों फास्सावनो होग्रोना लायो टकटाखौ बेवहायबो बाहायो टकटाखौहाय आरो टकटाखौ बाहायबावो जोंनिया जे बायदिसिना सोरहाबा जुदि न'फोर खानोबा बेफोरबायदियावबो टकथाखौ बाहायो जे मुथा होननो जे बेफोरावबो बाहायो।
औ औ औ नोंखौ थारैनो नंगौ नोंथां।
आवो आरो बाहायनाया सेलायावबो बाहायो जोंनिया सेलायाव आरो बायदि बायदि जों बर'नि फोरबोफोर फोरबो फालिनायाव जे जोंनि बैसागुनि जे जगरफोर बेफोर थ' गासैबो सब औवा आरो
दंफां दं फांनिफ्रायनो बानाय औ औ आरो दंफां दफांनिफ्राय औ औ औ
जे बियो लहानिसो आरो बेयो जाबाय मारकस बेखौ जोङो औवा बानाया टकटाजोंबो बानाया आरो बियो माहानिसोखा बिदि आरो जोंनि आं दा थसानिलागै बुंनाया आंना ए सेनोसै आरो नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो दंबावो नामा?
बुं मालाबा बुंबावसिगोन नोंथां जोंना रायलायनायनि समाबो जानानै फैबायना नोंथां। दा आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां औ औ नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों औ
ओंं दोनथ' बायना नोंथां।
औ दे नोंथां